नथां औ औ
मा खालामदों नोंथां
बे उन्दुनानै दं नोंथां ओरैनो
जानाय लोंनाय जानाय लोंनायफोरा जाबाय
औ औ जाखांबाय नोंथां
मा ओंख्रि जाखो आं जाथ'वाखै नोंथां दासो संखांदों
अ जोंना माबालाय नोंथां अमा बेदर अमा बेदर भाजि ओमफ्राय दालि ओंख्रि आरो ना
औ अ नोंथाङा फन खालामनायनि जाहोन ना मा माबाफोर नामा
औ दान दंमोन माने नोंजोंहाय मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो जेन'बा जेनेबा जोङो सामफ्रोमबो जिउआव जेनेबा जों जाबाय थायो नङा होमबा ओंख्रि बे ओंख्रिफोरखौ जेनेबा नोंथांमोना मा मा ओंख्रि संनानै जायो एबा माबोरै बानायनाय जायो बे ओंख्रिफोरखौ बिनि बागैसो फोरमिनाथ नोंथाङा
औ नोंथां फोरमायजागोन बेनोथ' दाथ' गरम बोथोर नालाय बिदिनो जोङो गरम बोथोराव थान्दा थान्दा मैगंफोर जानो लुगैयो आर ना नाथाय जोङो बेलेग डाक्टरफोरा एबा गोबां बिदिनो बुङो आरोना जोङो दिनाव गरम जानांगौ मानो होनबा जों गरम देहाया जेब्ला जों गरम जायो बै समाव जों थान्दा देहायाव सरोबा जोंनो देहाया माने जे खहा जायो आरोना बेनिखायनो जों आरो दा जोङो मानसिया उल्थासो मावो नालाय बेनिखायनो जोङो बांसिनानो गरम दिनाव जोङो बिदिनो मैद्रु जानो मोजां बिनो जों फाथोनि मैद्रु लाव बिजौ जोगोनोनार बिजौ बेफोरखौ जानाय जायो आरो ना
औ औ औ
जानाय जायो आरा बुंदां दा बिदिनो जोङो मोननो हाबावो जोङो बे जोङो दैज्लां बोथोर गरम बोथोर समाव जों गोबां मैगं मोनो आरोना जों दानि जुगावथ' गोदोनि समाव जिबायदि मैगं बांसिन दानि दानि गोनोखोआरि मुगाजों जों आबाद मावनाय एबा बायदिसिना हासार होननानै आबा मोननाय जाय जों नाथाय गोबां मोननो हायो ओफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो गावबा गाव न'आवनो गायना लायो आरो ना बिदिनो मैगं थाइगं दां खमायनाय बिदिनो जोगोनार बिजौ लाव बिजौ बेफोरखौ जों जानाय जायो मोजां मोनो आरो जोङो बेयावबो जानाय जेरै बेदर मा बेदर दाउ बेदर बेदर बायदि बायदि बेदरखौ जों संना जायो नाथाय जोंनि दोरोङारि जि जाग्रा जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय बर' हारियाव जों मोननो हायो बिदिनो नार्जिजों अनला बिदिनोज जिजों अनला ओ अ ओ नार्जिजों अनला माने बिदिनो अमाजों नार्जि बिदिनो अनलाजों अमा बिदिनो दाउजों अनला बिदिनो बायदि बायदि जानाय जायो आरोना बिदिनो जों नारजि जानो थाखाय बा जों बिदिनो जोङो जेरै फाथो बेखौबो जों मैद्रु जायो बेखौ जों फाथोखौ जोंङो बेखो जों मोननै मोननै रोखोमाव बिदिनो जों खारैयावबो जानाय जायो बिदिनो खारै होनब्ला जोङो बिदिनो जों फाथोखौ ओ फोनाय समाव जों गोरलै गोरलैखौ मो बुरजाहै होमबा जों जेब्ला बिखुङा जौ बिजौखौ खानानै जों लाबोयो लाबोखा खांनायनि उनाव जोंखौ फोरानो फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला रानो बे बिलाइखौ जोङो फाथोखौ जोङो ओ नारजि ओंख्रि होनो आरो नारजि ओंख्रि संनाय जायो बिदिनो जों नारजि नारजि ओंख्रि जानो थाखायबो जोंनो खारै नांगौ। खारैखौबो जोङो बायदि इदिनो मिथिंगानिफाय मोननाय बायदि मुवानिफ्राय जों बानायनाय जायो आरोना। बिदिनो नारजि ओंख्रि जानो थाखाय जों खारै नांगौ जों हमना ला जों बांसिन नारजिखौ जोङो इदिनो अमानो अमा मेजेमजों जानाय जायो अमा बेदरजों जानाय जायो बिदिनो जों
औ।
गिबियाव जों नारजिखौ बिदिनो हरसे गाहाम सोमना दोननो सोरबा सोरबा। बिदिनो संखांनायनि उनाव जों जेब्ला अखानायै संनो नागिरो अब्ला जों बिदिनो थौआव लुुग्रोनाय जायो। सिखौ रुगारनाय जायो खारै होननानै जोङो जेब्ला गो गेब्लेयो गेब्लेखांनानै दसे सम दोनथुमनाय जायो बिदिनो जों बेदरजों जानो नागिरबा अमा बेदरजों जानो नागिरा जों अमा बेदर सारायाव जों एवग्रोनाय जायो एवग्रोनानै मस्ला मस्लि होना जों जेब्ला बिदिनो ओ बिदिनो जोङो दसे सम एवनानै जोङो हाल्दै मस्ला बिदिनो बाहायनानै जोङो बर'आव मोननाय स्ला जेरै गंगार गंगार दुन्दिया दुन्दिया बिदिनो हाइजें बायदिसिना जों हाइजें बिलाइ बेफोरखौ बाहायनाय जायो बिदिनो जोङो ओ संनो थाखाय जों बिदि रेडि खालामो खांनायनि उनाव जों बिदिनो नार्जि रुगारनायखो जों अमा बेदरजों लगायनानै बिदिनो ओ संनाय जायो बे समाव जोङो जेब्ला नारजिया जुदि ओ दै खम जादोब्ला दै होनानै सोरबा इदिनो संनाय जायो आरोना बिनिफ्राय जोङो
औ।
खारै नाङाखैबा संख्रि नाङाखैबा बिदिनो होदेर होदेर साखि साखि जों नारजिखौ संनाय जायो आरोना। बुंनो थाङोब्ला नोंथां आंनि ओ जोंनि दोरोङारि ओ बर'फोरनि जानाय लोंनायाव बेफोर बेफोर ओंख्रिफ्रानो साबजाथाव आंनि थाखायबो बेफोर ओंख्रिया जोबोद मोजां मोनद नोंथां।
औ।
ओ बिदिनो जों मोननो हागौ जेरै जों थान्दा ओ थान्दा समाव बा गरम बोथोर समाव जोङो जिखुनो जाया थान्दायानो जा गरमानो जा जों जाय जायखिजाया मैगंखौनो जानाय जायो आरो मानो होनब्ला जों गावनि फसायनाय मथे जि जानो लुबैदों जों बेखौ गरमबाबो थान्दाबो जायो नालाय। बिदिनो जोङो सबाइ खारै आरोना बेखौबो जों खारैजों संनाय जायो बिदिनो सबाइ खारैखौ जोङो जों गिबियाव जों सबायखौ फोग्रोनानै लानाय जायो बिनिफ्राय जेब्ला फोनायनिफ्राय जों जि ओ फिथाइ मोनो फिथाइखौ मोननानै जों मारा होननानै जि फिथाइ मोनो जों बेखौ ओंख्रि संनानै जानाय जायो आरोना बिदिनो जोङो हाथाय बाजाराव सोरबा सोरबा फानो बे फाननायखौ लाबोयो सोरबा रो बिदिनो हुख्रोमखानाय लाबोयो गथा। बेखौ सोरबा गथाखौ लाबोयो बिदिनो जिखुनु लाबोनानै न' बेखौ बिदिनो हुख्रेमना लाग्रोनाय जायो आरोना बिदिनो लाखांनायनि उनाव जों बेखौबो दा इदिनो दाबसे थौ एबा सारायाव बिदिनो रुगारनाय जायो आरो सोरबा कुकाराव रुगारनाय जायो जे रुखांनायनि उनाव जेब्ला खारै होयो आरोना बेखौबो गेब्लेयो बिनि उनाव जों हमना ला बिदिनो अमा बेदरजों जायोब्ला एबा दाउजों जायोब्ला जों बिदिनो दाउफोरखौ बिदिनो सामब्राम बानलु होननानै जों एवग्रोनाय जायो आरोना बिदिनो एवखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेब्ला ओ बेदरखौ दसे खोमहाबनानै एवखांनायनि उनाव जों जेब्ला ओ सबायजों ओ लगायनानै जों दै होनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो ओ संख्रि खारै जों साखियो सोरबा खारै बारानानै जानो मोजांमोनो सोरबा संख्रि बाराहोनानै जानो मोजां मोनो बिदिनो जोंनि जानाय लोंनाया नोंथां आंनि मोजां मोना दा नोंथाङा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नोंथाङा मा मा जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङा माबायदि मोजां मोनो आरो नोंथां
औ औ दा जेनेबा जानाय लोंनाय होनना बुंब्लाथ' जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआव माने गोबां ओंख्रिखौ संनानै जायो आरो बिदिनो सानफा एफा जेनेबा गुबुन गुबुन ओंख्रिफोर जोङो संनानै जायो बेथ' जोंहा माने मोनसे ओंख्रिखौनो जाबाय थाया आरोना बेनि थाखायनो माने जोंहा माब्लाबा बिदिनो सबायाइ हारि जागोन नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा बेबायदिनो लाउ जिंखा बेबायदिनो फोरला बेफोरबायदि जायो दानि समावथ' माने जोंहा दा बिदिनो गोबां मैगंफोर मोननाय जायो जेरैहाय जोंहा बिदिनो मैथा बेनिफ्राय बिदिनो खांख्रिखला बिदिनो जिंखाफोर बानायनाय जायो आरो बिदिनो माने भिन्दि बेफोरबायदिखौ जों माने मोननाय जायो आरो दा बेफोरखौनो जों माने सानफ्रामबो माने सोलाय सोलाय माने जों बेफोरखौहाय मावनानै जानाय जायो आरो जेनेबा जोङो मैगं मैगं जेनेबा बेदरफोरजों जों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो दा बिदिनो जोंनावदा केरेलाबो मोनो नालाय बेफोरखौबो जों माने जों फाजा हिसाबैबो संनानै जानाय जायो आरो बेथ' जोङो दा जोंहाथ' जेरावबो सोलियो जेनेबा दालि ओंख्रि बेफोरखौबो जोङ संनानै जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो माने बे जिंखाफोरखौहाय जोङो नाफोरजोंहाय जानायखौफोरखौ जों बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो मानो होनब्ला बेयो माने थान्दा नालाय बेफोरो ओंख्रिफोरा माने जों गरम बोथोराव होयो जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला बे माने नाजों जायोब्ला माने गोदो मोजां गोथाव जायो आरो ना दा बेफोरबायदिनो जोङो आरोबाव बिदिनो गोबां ओंख्रिफोर मोननो हाबावो डाइरेक्टआनो खोथा बुंलांबाय जेनेबा नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि दा अनला ओंख्रिखौबो जोंहा दा समाव जोङो अनलाजों मेवाइ जानायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरावह जोंहा दा माइ गायखांनाय समा फैबाय मानो होनोब्ला जोंहा बेफोराव बेफोर समावहाय जोंना बर'फोरा माने हालदाख्रा समफोरावहाय माने बेफोरबायदिनो जोंहा मैथाजों नाजों बाथोन बानायनाय आरो बेबायदिनो अमा बेदर भाजि जानाय आरो बेफोरबायदिनो जोंहा अनला मेवाय बेफोरबायदि संनाय एबा मेवाय नङाब्लाबो बिदिनो अनलाजों नाजों बा बेबायदिनो अनलाजों दाउफोरजों बेबायदि संनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरखौनो माने संनानै जानायखौ जों बांसिनैनो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों माने दालि ओंख्रिफोर संनानै जानायफोरखौबो जों नुनो मोनो दा बेबायाददिनो माने गोबां ओंख्रिफोरखौ जों माने बर'फ्रा गुबुन गुबुन समावहाय गुबुन गुबुन ओंख्रिफोर संनानै जायो दा जोङो बिदिनो हाग्रानिफ्राय नागिरनानै जिहेथु जोंहा थास'नि आथिं जेनेबा बिदिनो रोदा जायफोरजों थास' आथिं होननानै बुङो दा बेफोरखौबो जोंनि बर'फ्रा नागिरनानै जायो। आरो दा बेफोरनिफ्राय मोननाय माने थास'निफ्रायनो मोननाय जोंहा मोनसे बिबार जेनेबा थास' बिबार होनो जोङो जायखौ जोङो बेखौ माने औ जों दा नागिरनानै माने थास' बिफांनिफ्राय जों खानानै बेखौहाय जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा दंबावो बिदिनो थास'नि थास'निनो जेनेबा जोङो थास'आव थानाय जेनेबा जों सिङाव थानाय बेदरखौबो जों जायो आरो बिदिनो जोङो बै थास'नि बिथ'राइ जों बेफोर ओंखारनायफोरखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो थारमाने जों थास'निफ्रायनो गोबां ओंख्रिखौ जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो दामाने बुं थाङोब्ला जोंहा बर'फ्रा माने गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ जोङो संनानै जायो ओमफ्राय जों थास' बिबारफोरखौहाय बिदिनो जोङो नाजों बा अमा बेदरफोरजों। जायो खायफा खायफा ब्रयलार दाउफोरजोंबो जोङो जानायफोरखौ नुनो मोनो आरो। दा माने बर'फोरा माने जोङो दोरोङारि ओंख्रिफोरखौल' जों सानफ्रामबो जाबाय थाया मानो होनोबा जों बेफोरखौ माने ओंख्रिफोरखौ माने गोबाव गोबाव समजों जों संनानै जानायफोरखौ खौ नुनो मोनो आरो मानो होनोबा जोङो दा नार्जि औ दा नोंथां जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा दा एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
दे बिदिब्ला जागोन नोंथां
औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ जागोन नोंथां
दे बिदिब्लालाय औ नोंथां दे